औ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो मोसौनि बागै सावरायनि
औ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन मोसौनि बागै
उम मोसौ होननानै बुङोब्ला ओ मोसौ मोसौआ मोनसे जुनार ओ मोसौखौ बेखौ मानसिया फिसियो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो जोंनि न'खरफोराव नुबोबाय थादों मोसौ फिसिनायखौ आरो बियो दानिल' नङा बेखौ आगोलनि फ्रायनो बेबायदि फिसिबोनाय जादों आरो मोसौखौ जोङो दामब्रा आरो दाम ब्रि बेबायदिहै जों मोननो हायो दामब्रा मोसौ जायखौ ओ जोङो ओ बेबायदि आगोलनि समाव बा हालेवनाय खामानियाव बाहायनाय जायोमोन आरो बे मोसौखौ ओ हालेवनायाव बाहायोमोन बेखौ मानसिया नांगोलजों ओ मोसौ मानै संग्रायनानैहाय बेखौ ओ माइ गायनो थाखाय दुब्लि फोथारावहाय हालेवनाय जायोमोन नाथाय बेखौ जोङो दायो एसेबां नुनो मोननाय जाला ना जोङो बुंनो हायो जे मोसौनि गेजेरजोंनो जों ओंखाम मोनजायोमोन बा मोसौआनो जोंनि ओ गोबां बेबायदि हेफाजाबगिरि होननानैहाय नाथाय दानि जुगाव जों बेबायदिखौ नुला नाथाय आरोबाव जोङो जेब्ला दामब्रि मोसौनि सोमोन्दै जोङो नायो बेयाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो दामब्रि मोसौ जाया ओम फिसा जोनोम होनो हायो। मोसौ फिसा जोनोम होनो हायो बे दामब्रि मोसौआ बेखौ जोङो फियोब्ला आं गाइखेर मोनजायो बियो जोंनि जानायनि थाखायल' न ङा जोङो बेखौ बे गाइखेरफोरखौ जोङो फाननोबो हायो जेरैहाय बे गाइखेर मोनस गाइखेरखौ लिटारसेयाव जोङो द'जि राङाव बा फुवासेयाव जिबा राङाव जोङो फाननो हायो आरो बेबायदि फाननानै जों गोबांथार रां आरजिनो हायो किसुमान मोसौफोर जोंहा थायो जारसि क्रस बा जार्सि जुदि जोङो जार्सि क्रस मोसौफोर मोनफ्लाङोबा जोंहा गोबांथार बेबायदि गाइखेरफोर सानसेयावनो सय सात लिटारसो गाइखेर- फोर ओंखारनायखौ जों मोननो हायो जेब्ला सानसेआवनो बेबा- दा गाइखेर ओंखारोब्ला जों बुंनो हायो न'खर बेंनायनि बा सानसेनि खर'सा बे मोसौ गाइखेरावनो हायो होननानैहाय अब्ला जोङो मोनथिनो हायो बे गाइखेरखौ जोङो साहाफोर लोंनो हायो आरो गाइखेरनिफ्राय जोङो मा- खासे बिस्किटफोर दिहुननो हायो आरो जेरैहाय जोङो हटेलफोराव थाङोब्ला जोङो मोनजायो ओ दोहिफोर आरो बेबायदिनो गाइखेरजोंनो जोङो घीफोर बानायनो हायो बाटारफोर बानायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे पनिर जाय खौ जोंङो जानो मोजां मोनो बे पनिरखौ जोङो ओ बिलाहि आलु आरो मथरफोरजों जायोब्ला आं मोजांसिन मोनो आरो बेखौ माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला गिबियाव जोङो पानिरखौ थेमानिफ्राय दिहुननानै जों ङो बेखौ हानानै लाग्रोनो नांगौ आरो हानानै लानानै बेखौ फ्राय खालामनो नांगौ आरो जेब्ला बियो फ्राय जायो बेखौ दालि आलु बिलाहि मथर जोङो बेयावहाय संनायावहाय जोङो होनानै जोङो जानो हायो आरो जेब्ला गाइखेर ओ गाइखेर माखन गोदौनायाव जायो माखन बे गाइखेर माखनखौ जोङो ङो सानि माखनखौ जोङो जमा खालामनानै नै बेखौ गोबाव थेमायाव सोहाब सोहाब देननानैबो जोङो घि बानायनो हायो आरो बिनि उनावहाय बे ओ जेब्ला गाइखेरा माब्लाबा समाव जोंहा फुदुंनो बावगारोब्ला बाव थायोब्ला बियो गावोना बे गाइखेरखौहाय मोसौनि गाइखेरखौ जोङो ओ फुदुंनानै बियो जेब्ला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दै एक्स्ट्रा गायखेर एक्स्ट्रा होयो बेखौ जोङो ओ गावहोनानै बै दैखिनिखौ गारनानै आरो बै गाइखेर लदा जानाय खौ जोङो जमा खालामनानैबो जोङो बेखौ पानिर बानायनो हायो आरो पानिर नङा बाबो जों बिलाहिफोरजों एवनानै जानो हायो आरो जोबोद गोथाव जोङो मोनजा यो‌ आरो मोसौआ मा जायो होननानै बुङोब्ला मोसौआ गांसो जायो औवा बिलाइ जायो ओ गय बिलाइ जायो थाइजो-थाइजौ बिलाइ जायो आरो बेबायदिनो गोबां दंफांनि माखासे बिलाइफोर जानायखौ जोङो नुनो नो मोनो आरो मोसौनि गेजेर जों जोङो आगोलनि समाव जोङो नुनो मोनो जे मोसौ गारिफोर जोङो नुयोमोन जायनि गेजेरजों बेबायदिनो मोसौ गारिनि गेजेरजों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव माल बुस्थुफोर रोगानायाव गोबां हे ह'हाय जायोमोन गोदोनि समाव गारि बुरजा गैयिमोनखाय गैयामोनखाय मोसौ गारिफोरजोंनो सोलियोमोन दा बे समाव नोंथाङा मोसौनि सो मोन्दै बुंनो हागोन।
उम। ओ नोंथांनिफ्राय बेबायदि मोसौनि सोमोन्दै खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय। ओ जोंनियावबो गोदो गोदाय बेबायदि गोबां मोसौ फोरखो जों नुनो मोनोमोन। आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ एसे खम नुनाय जायो।
गोदोनिफ्रायनो जों नायोब्ला बेबायदि मोसौ फिनाय बे ओ आदबा बा बेयो ओ जोंनि बर' न'खरफोरावहा सोलिबोगासिनो मो मोसौखौ मानो थाखाय फियो होननानै होनोब्ला ओ जों मोस सौखौ फारसेनि फारसेथिंनिफ्राय नायलाङोब्ला मोसौ फिनाया जोंनि थाखा खाय जोबोर मुलाम्फा बा मोसौआ जोबोद ओ जोंनि हदाय हेफाजाब होयो नों नोंथाङाबो बेबायदि मोननै उमुं जाथनि उम थायो दामब्रा आरो दामब्रि मोसौफोरा दामब्रा बिसोरखौ हालेवनायावहा आरो बेजोंनो लोगोसे जाय मोसौ दामब्रि थायो बेखो फुलि होनानै फिसा खांनानै बेबायदि गाय खेरफोर न'आव जानो थाखाय बा फाननो थाखाय ओ बाहायनाय हायो। मोसौ मोजाङै आल लानानै गांसोफोर जाहोनानै ओ गांसो हानानै जाहोनानै मोजां फेदेरोब्ला बेनिफ्राय जों गोबां रांफोरखौ मोननो हायो। मोसौ दामब्रिनिख्रुइ मोसौ हालुवा ओ दामब्रा बेखौ जोङो बांसिनहै बेबायदि दाम मोननो हायो ओ जों मोनथिनानै मोनो मोसौ मोसौआ जोबोद बेसेन गोनां बेबायदि जि मोसौ मासेयावनो बेबाय बाजि रोजा गाहाम बे बायदि फैसाखौ जों मोननो हायो बेनिखाय ओ जोङो गोद दोनि समाव नायोब्ला ओ जों नुनो मोनोमोन गोबां न'खरफोरा बेबायदि मोसौ खा ओ फालो फालो फिनानै बेबायदि रांखान्थि रांखावरि आरजिनायखौ जों नु नो हायोमोन गोदो बे बादि गोबां मोसौफोरखो फिनानै बेबादि मास से मोसौआवनो जुदि बाजि रोजा रां मोनोब्ला जोंहा गोबां बेबायदि रांफोरखौ मोननो हायोमोन आरो ओ बेजोंनो लोगोसे ओ मोसौ दामब्रि बा मोसौ बिमाफोरखो बेबादि खैथा बा मोसौ लाखिना नै गोबां गाइखे फोरबो फानहरनायखौ नुनो मोनोमोन ओ मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर बेबायदि हेफाजाब होग्रा मासे जुनार जेराव बे मोसौआ जोंनो ओ
रां खामायनायावबो रां आरजिनायावबो हेफाजाब होयो। मोसौनो जाहोनो थाखाय जोङो बेबायदि रांफोर गारनांगौ जायाबा रांजों माबा मोनसे बुस्थु बायनानै जों मोसौनो जाहो नो गोनां जाया नाथाय मोसौआ दुब्लि फो थारावनो थानाय गांसो बिफांनि बिलाइफोरखौ जानानै जोंनो बेबायदि गाइखेरफोरफोरखौ होयो आरो जोंनो बेबायदि रांफोरखौ ओ दिहुननानै होयो होनो हायो दा बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा बेबायदि गोबां मोसौ गाय गाइेरनि गेजेरजों मा बानायनो हायो मा बनायनो हाया बेबायदि बुंलांबाय आंबो बुंनो सान्दों ओ मोसौनि गाइखेर जों जों गोबां बेबायदि ओ
मोसौ गाइखेर लोङोब्ला जों मिथिखायो बेबायदि प्रटिनफोर मोनो गोबां भिटा- मिना बे गायखेर आवहाय हाबनानै दङ' आथिखालाव दि मोसौ फिसिनायनि अनजिमाया खम जाबोनायखाय जोङो बेबायदि मार्केटाव मोननाय जि बनायनाय गाइखेर बेफोरखौ बाहायो जेराव जों बेबायदि ओ भिटामिनफोरखौ प्रटिनफोरखौ मोननो हाजोबा आरो नाथाय ओ अब्ला जों गाव गावनि न'आवनो मोसौ फिसिगोन बा गाइखेरफोर मोनगोन बेनि गेजेरजों जों जोङो बेबायदि ओ बेखौ बाहायनानै बा गाइखेरखौ लोंनानै जों गोबां बेबायदि बोलोफोर प्रटिनफोरखौ मोननो हायो आरो जेब्ला
गाइखेर बेजों मा मा बानाय होननानै होनोब्ला जोङो माहाबा बेबायदि ओ हटेलफोराव बा रेस्टुरेन्टफोराव थाङोबा जोङो माब्लाबा मिल्क सेेक लोङो बेखौबो गाय- खेरजोंनो बनायनाय जायो आरो जों नायबावोब्ला मोननो हागोन ओ मिस्थि जायखौ रसगुल्लानानैबो होनो दां बेखौबो जोङो गाइखेरजोंनो बानायनाय जायो। ओ गाइखेरखौ बेबायदि फुदुंनानै आरो बे गाइखेरखौ गावहोनानै बेजोंनो बेबायदि मिस्थिफोरखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो पानिर आरो जिबायदि घि ओ न'आवनो बानायनो हायो धिउ जि गाइखेर मोन्दों बे गाइखेराव जि माखन जायो बेखौ बोखांनानै जों जमा खालामो खालामनानै
जमा खालामनानै बेखौ जोङो धिउ बनायनो हायो जाय धिउखौ जोङो बेबायदि नो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो बा जों ओंखामबो जानो हायो बा रुति साव नायफोरावबो जोङो होनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेबादि ओ दोहिफोर बेफोरखौबो जोङो बेबायदि संनाय खुरनायफोराव ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावबो बाहायनो हायो उम जोङो दखानफोराव थाङोब्ला जोङो मोन जायो मलाय बेखौबो गाइ खेरनि गेजेरजोंनो बानायनाय जायो ओ जोङो गाइखेरनि गेजेरजों गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन जाग्रा जामुंफोर बानायनो हायो आइसक्रिम बानायनो हायो। गुबुन गुबुन बानायनो हायो अब्ला दिनै नोंथांजों बेबायदि मोसौनि सोमोन लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय दिनैनि जि रायज्लायनाय बा सावरायनाय बेखौ बेसांखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।